हेल' नोंथा
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
औ नोंथां आं एसे जिरायना दं नोंथां
आदसा आं दा नोंथांनियाव मोनसे जेनेबा आयदानि सायावसो सों नो होन्नानै कल खालामदोंमोन आरोना
औ नोंथां औ औ सोंजागोन नोंथां
जों दा मानि आबाद मावनायनि सायाव जेनेबा जेरै मेसें बोथोर दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' जोंनाथ' जोंना बोथोरा जेरै सें बोथोर दैज्लां बोथोर बेयावसो जों आबाद मावओना नोंथां जेनेबा जोङो दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जोंना माइ आबादखौनो जोङो गुबै‌यै आबाद होननानै जोङो बुंनाय जायो आरो जों गायबोबायबो थायो गोदोनिफ्रायनो दोङो दा जोङो माइ आबाद बे माइ आबादनि अनगायैबो जोंना उफ्रा आबाद बायदिसिना दङ जेरै लेस रा भिन्दि बायदि बायदि जों आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावो आरोना दा जोङो गि। हिसाबै जों माइ आबादखौनो मावनाय जायो दा जों माइ आबाद खौ जों माबोरै माव मावो होनब्ला जोङो दा जोङो बेनि थाखाय जोंनो खोथिया जोङो फोनो गोनां जायो आरो नोंथां माइ आबाद गायनो थाखाय बेखौ जोङो माइज्लि माइज्लि माइखौ जोङो मोजाङै बासिनानै जोङो जेनेबा गुबुन गुबुन माइआ बेयाव नांफादेरा बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोनसे थि जोङो जोलैनिनो जोङो माइज्लिखौ जोङो लानानै बेखौ जोङो मोजाङै जावनानै जाहाथे बेयाव ओ
बै थाया बेनि ओ थि थि माइ बेगर थायो बेनिखायनो जों बेखौ जावना लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो बै जावना लानायखौ जोङो बस्था नङाब्ला जोङो मनाफोराव जोङो सोना दोननानै ओ दै हाखर नङाब्ला जोङो बायदिसिना दै थानाय जायगायाव खानानै जोङो जाहाथे बे माइआ ओंखारनो हायि बायदि जों बे खौ खानानै सोमना दोनो आरो ना नांथां सोमना दोननानै जों साननै साननै थाब्ला जोङो साननै सानथाम थाब्ला जोङो जेब्ला बै माइआ गाजा बेरो अब्ला जों बै माइखौ दुब्लि फोथाराव जोङो लाबोनानै जोङो ओ दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो। फोथाराव बे फोथारखौ जोङो मोजाङै एवना लानानै
औ।
बै फोथाराव मै होनानै जोङो बै गाजा बेरनाय माइखौ जोङो खादा नङाब्ला जोङो बैयाव खिरखायाव जों लानानै जोङो बे खौ गुबुङै सारना होनाय जायो आरो नोंथां मानि थाखाय जोङो गुबुं होयो होनब्ला जोङो फुनाय समाव जोंना। थाब जोङो फुनो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ
बेखायनो जों बेखौ गुबुङै गायनाय जायो गायनाय नङाब्ला जोङो गायनायथ' होनना बेखौ फोनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला बै जेब्ला बै फोखांनाय खोथिया जोंना देरो अब्ला जोंना माइ गायनाय समावबोथ' जाखायो। जेराव जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों नङाब्ला जोङो गोदो गोदोथ' जोंना मोसौजोंनो मोसौ हालिजोंनो जोङो एवोमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर हेन्द टेक्टर नङाब्ला जोङो हुनुमान ट्रेक्टर जोङो जों एवनायखौ जोङो गोबां नुबाय आ रोना नोंथां बेनिखायनो जोंना खम समावनो जोङो गोबां आबादखौ जोङो गायनो हायो दा जेनेबा जोङो गिबियावनो जोङो खारायग्रोनानै जोङो दुब्लि फोथारखौ खारायग्रोनानै बेनि उनाव जोङो खामार होनानै ओ बेनि बेनियाव जोङो बेखौ मोजाङै आलि आलिफोरखौ जोङो दानना लानानै बेयाव आलिफोरखौ जोङो खोना लानानै जाहाथे बै दुब्लि बोथोराव जोंना दै थायो बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै खोनानै लानांगोन बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ गायनो सम जायो अब्ला जोङो मै मैखौ जोङो होनाय जायो। आरो खायफा खायफाखौ जोङो नुयो गायनायनि सिगांबो दा सोरबा सोरबा हासार होयो आरो सोरबाथ' देरना देरना देरनासो जों होनायखौ नुनो मोनो जेब्ला जोङो गायनो जायो अब्ला जोङो खोथियाफोरखौ मोजाङै फुना फुना लानानै जोङ बेखौ आ खा आखा आखा खानानै जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो बाननानै लाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ
बेनि उनाव जोङो बैखौ जोङो गायनो थाखाय जोङो हाइजिरा नङाब्ला जोङो थिखा होनानै जोङो गायो आरोना नोंथां। जेब्ला जोङो गायखाङो गायखाङो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै हासार बायदिसिना जों होनानै जेब्ला बै माइआ माइआ जोंना बिबार बारो अब्ला उम आ जोङो हा बै माइ आबादाव एसे जोङो जोथोन लानो गोनां जायो आरोना नोंथां। जेरे जेनेबा जोंना मोसौ बोरमाफोरा हाबनानै बै बैयाव जोंना खार हेंला बायब्ला जोंना माया माइ बिबारफोरा सिरियो। औ नंगौ नोंथां नंगौ। बेनि उनाव जोंना ओ जेब्ला माइ फिथाइ थायो अब्ला जोङो बै ओ जोंना मोनसे फोरबो जायो आरो नोंथां काति काति मा काति माहायाव जोंना मोनसे फोरबो जायो का ति काति गासा बे फोरबोखौ जोङो माइ आबादखौ लानानै जोङो ओ फुजाखौ होनाय जायो। जेराव जोङो बै दुब्लि फोथाराव जोङो न'निफ्राय जोङो थाइगिर थाइगिरनि दनायाव जोङो बायदिसिना जोङो ओ जाग्रा जेरै बुट ओ बुट नालें खर नारें बायदिसिनाखौ जोङो लांनानै साथि खाला मोनसे लांनानै जोङो बै उम जेन'बा जोङो आबाद गायदोंमोन। जाय जाय जायगायाव जों आबाद गायदोंमोन बै जायगायाव जोङो गन मोन गन फंसेयाव जों थुनानै थाइगिर थाइगिरनि दनायाव जोङो आलारि बाथि सावनानै जों बेयाव अ उम बेखौ जोङो खुलुमनानै ओ जेनेबा बै जोंनि जेसेबां उ फास्तनिफ्रायनो जोङो बेसेबां खस्थ' आबाद मावबो दोंमोन बे आबादा अ न मोजाङै मोजांनो जालाङो होननानै जोङो इ जोङो गाबज्रिनानै बेखौ बे आथिक आसा फुजाखौ जोङो होनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंना अ जेब्ला मोनो मोनब्लाथ' जोंना हानो गोनां जाखायोना माइखौ। जेब्ला जोङो बेखौ हानो थाखायथ' जोंना आथिख आथिखालाव गोबां खम समनि गेजेराव जोङो माइ हाग्रा मेसि जोंबो जोङो हानानै फोजोबनो हायो आरो आथिखालावबो आ आथिखालावबो जोङो खासिफोरजों हानायखौबो नुबोदों आरो नोंथां। दा गोदोथ' गोदोथ' गोबां खासिजों हा हायोमोन नाथाय आ थिखालावबो एसे एनै खासिजों हायो। उम बेनि उनाव जोंना माइखौ हाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सरनानै जोङो न' फार से लाना फैनानै जोङो ट्रेक्टर नङाबा जोङो बायदिसिना ग्रा मेसिनजों नानानै बै माइखौ जोङो ओ जोङो दुलि नङाब्ला जोङो बाख्रियाव सोना दोननानै जोङो जानो गोनांब्ला जोङो दिहुननानै माइखौ सौना जायो आरोना नोंथां। औ नोंथाङाबो ए से मेसें बोथोरनि आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन जोंनियाथ' मेसें बोथोर बुङोब्ला जोंनिया गोबां मानसियानो जोंनिया बेसर आबादखौनो मावो नङा होमबा। बेसर आबादा जोंनिया मा होनोलाय बे औ जोंनिया मा होनो जेखौ जोंनिया माइ हाखांनायनि उनावनो हाखौ ओरैनो दोना लाबानो जोंनिया बायो आरोना जोंनिया गायो। बेखौ बेसर आबादा जोंनिया बेसर आबाद गायनाय समाव जोंनिया मा होनोलाय बेखौ ओम बेसर आबादखौ गायनाय समाव
बेसर आबाद गायनाय समनावजों जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों एवनानै फोमोनना लायो आरो नोंथां।
बारनोसेरायखायनो बे गिन
औ नोंथां, औ नोंथां नोंथाङा बेसर आबादखौ माबादि गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
मा होनदों नोंथाङा?
औ बेसर आबादखौ माबाददि जोङो गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
जानाय लोंनायनि बागै एसे सर नोंथाङा फोरमायलाय एसै
औ नोंथां जोंनाथ' दा आबाद आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि जोङ आबाद मावो जेरै जोङो बेसरखौ गायो जोङो मटर आरो जोङो दा जों मेसें बोथोराव आलु आबाद बायदिसिना जोङो कबि, फुल कबि बायदिसिना जेरै गोथां मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोंना बिलाइ मोनबा जोंना लाइ, लाफा लाइ, लाफा बायदिसिना फालें ओ बि ओ ओम बिन, गाजर बायदिसिनाखौ जों गायो आरो नोंथां। दा जादोंङो आलु आबादखौ जोङो माबायदि गायो होनब्ला जोङो आलु आबादखौ गिबियावनो जोङो हा हाखौ जोङो एवना लाग्रोनांगोन जोङो जोङो ट्रेक्टरजोंबो एवो बायदिसिना जोङो मोसौफोरजोंबो एवो आरो नोंथां जेब्ला जोङो बेखौ एवना लाखो थांनायनि उनाव जोङो
ओम
बेखौ खदालजों जोङो बेखौ सिरियै जोङो गोथौ हाखर बायदि जोङो जावना लानानै बेयाव जोङो आलु आलुफोरखौ गाजा बेरनाय आलुफोरखौ जोङो होनानै
होनानै जों बेखौ हाखौ खोबना खोबना होयो आरो नोंथां बेनि उनाव जों हाखौ होखांनायनि उनाव जों ओ बे जाहाथे बेयो गुदुं जानानै बेनि बेलाया थाब ओंखारो बेनि थाखायनो जोङो नारा नङाब्ला जोङो जिगाबखौ खौ होनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बै आलुनि बेलाया ओंखारबोयो अब्ला जोङो बेयाव बायदिसिना जोङो रासायनारि मुलिफोरबो होयो जाहाथे बेयाव एम्फौफोरा हरा बेनि थाखायनो रासायनारि मुलि होनानै जोङो बेखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो बै बिलाइखौ जोङो गोदोर खालामो आरो नोंथां। जेब्ला बै बेलाया दानसे दान मोननैनि उनाव जेब्ला रानलाङो अब्ला जोङो मिथियो बे हा सिङाव जोंना आलु बेदर जाबाय होनना अब्ला जोङो बै आलुफोरखौ बुरनानै जोङो आलुफोरखौ फा खायसेया रांफोरनि थाखाय फानो आरो खायसेया न'आव जनोनोला जानोबो लाखियो आरो नोंथां
औ नोंथां औ
औ नोंथां जोंना टाइमाबबो जाबायमोन नोंथां।
दे नोंथां
अग द थ